औ
दायो नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङना नोंथां।
दङ नोंथां दङ।
नोंथां दाथ' जोंहा दैलां बोथोरबो नालाय। बेनिखायनो दैलां बोथोरनि आबादफोरनि बागै आं फंनैसो सा सावरायनो होनना नोंथांनो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथाङा जोबोद मोजां टपिक लानानै बा आयदानि लानानै फैदों। दा। नोंथांनि सावरायनो लानाय थांखियाव आंहा जेबो। मा गाज्रि माबा गैया। आं जोबोद मोजां मोनदों दे नोंथाङा अब्ला नोंथाङानो रालायबा जेनग्रोदो बा जुरि जेनग्रोदो।
औ दैलां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला। ओरैनोथ' जोंहा दायो नोंथां नोंथांआबो मिथिखागौ जानो हागौ जोंहा माइ खेथि आ आबाद मावदों नङा होमबा नोंथां? दा जों माइ खेथि आबादखौ मारै माव? गोन होनब्ला जों मा गिबियावनो जोङो माइखौ दैयाव सोमनानै जोंहा मा-माइलि थिखोनांगोन। माइलिनिफ्राय जोंहा दुब्लियाव दुब्लिखौ हालेवनानै दुब्लिखौ दुल दुल फोमोननानै जोंहा बेयाव, खोथिया फोनांगोन खोथियानिफ्राय जोङा जों बेनि उनाव माइ गायनो माइ महराव मोनगोन नङा होमबा नोंथां? ओ-दा जोंहा। बे जोंनि सुबुंनि मेन गुबै थांना थानायनि राहाया माइयानो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
माइनि महर माइनिफ्रायसो जोंहा ओंखाम मोनो ओंखामखौनो जों जोङो गुबै खाजा महरै। बाहायो जेब्ला जोंनि थाखाय माइयाथ' गोबां इम्परटेन्ट जाखाना जानानै फैखागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नगौ।
जों बेनिखायनो माइ-माइखौ जोङो। दा दैलां बोथोराव गोबां जोंनि आसामनि गोबां सुबुं माहारियानो जोंनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां दा नोंथांनि गामियाव एबा नोंथाङाबोथ' माइया खेथि आबाद मावो जानो हागौ नोंथां नोंथाङा दा मारै मारै मावो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा एसे
औ जागोन दे अब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंखौ माइ आबाद होननानै बुङो अ मा माइआ जोंनि जिउजों बा जोंनि थांना थानायावहाय जोंखौ फोथांना लाखिनो नायावहाय जोंनि जिउजों गोबां सोमोन्दो बा जोंजों जोंनि जिउजों गोबां जारिमिन दङ
औ उथां
माइ माइखौ जोंनो
औ नोंथां औ नोंथां
औ
औ
बिनिफ्राय माइया गावनि बिफां महर मोननानै मा जों बेखौ नै दान बा थाम दानसोनि उनावहाय जोङो मा बेखौहाय खोथिया खोथिया होननाय माइनिफ्राय खोथिया रज' बेखौ फुयो जोङो बेखौ फुनानै जोङो मा आरो दुब्लियाव हालेवनानै बेखौ गायो बे गायनायनि उनावहाय बिदिनो माखासे सम गावनि समनि गेजेराव माइया
ज
माने मा फिथाइ महर लायो बे फिथाइखौ जोङो मा खालामो
हायो गिबियाव माइ माइनि बिफांखौ हानानै जोङो